ओ खुलुमबाय नोंथां। ओ जे बे समाव मोजाङैनो दोङो ना?
औ मोजाङानो नोंथां। नोंथाङा माबोरै
ओ थिगानो दै ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरा
मोजांङानो नोंथां
ए ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि बर्थ'मान
बोथोरा एसे गरमा बारा नोंथां
उम उम उम दे अब्ला नोंथां लोगो मोननानै हामबाय होनदों आरो बे समाव मोनसे बिसय लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदों बे समाव नोंथांङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
जेब्ला जों मोनसे बिसेननि सायाव सेन सावरायनो दैज्लां बोथोर बिनि सायाव ने
औ नोंथां।
दाथ' बरथ'मान गोबां बेबायदि दैज्लां बोथोराव मा होनो गोबां बेबायदि आबादफोर मावबाय थादों। आरो जोंनिथिंबो गोबां बेबायदि आबाद सोलिबाय थादों। मानो होनबा जोंनिया बर' मानसि जानानै गामि ओनसोलावखाय गामि ओनसोलाव गोबां बेबायदि आबाद मावनायानोसै बोथोरजों लोगोसे मानो होनबा जोंनि ह माबायानो थांना थानायनि मेन राहायानो आबाद आबादानो जोंनि थाखाय सेथि आरो गोबां गामि ओनसोलफोराव बांसिनखोनो जोंङो मा आबाद दोंनो बेबायदि न खर खुंनानै सिलिना थानायखौ नुनो मोनो। अब्ला नोंथांङा फंनैसै नोंथांङा गिबियावनो अब्ला आबादनि सोमोन्दै सु गुसुंङै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां एसेब्लाबो जे
अ अ दे होनलाय आ।
अ बारा एसेबांबो मिथिजोबनाय जाया।
उम उम
ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोंङो गोबां आबाद मावनाय जायो। जोंङो मैगं थाइगंबो गायनाय जायो। आरो जोंङो माइ आबादबो गायनाय जायो।
उम
आरो दैज्लां बोथोरावहाय जोंङो बांसिनानो माइ गायनाय जायो। आरो जोंङो माइखौ गायग्रोना लानो थाखाय जोंङो माइखौ जोंङो फोग्रोना लायानाय जायो बे फोनो नागिरनायाव जोङो खौहाय एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो टेक्टरजों। एवनायाव जोंङो बेखौ जोंङो खादा एबा दुख्लियाव लानानै जोंङो माइखौ फोनाय जायो आरो सारस्रि सारस्रिनो। आरो जोंङो फोखांनानै बिनि उनावहाय ओ जोंङो खोथियाया एस से गोजौ ओ गायजानाय जायोब्लाथाय जोंङो बेखौ फुनानै लाग्रोयो। फुखांनानै जों
उम उम।
हाय ओ दैयाव दोनथ'नाय जायो आरो आरो दु ब्लियावहाय जोंङो गायनो थाखाय दैखौ जमा खालामग्रोनांगौ।
उम उम
नांगौ जायो दै थायोब्लासो जोंना हाया गुरै जायो। नंङा होनब्ला नोंथां?
ओ नों
ओ आरो दैज्लां बोथोरावहाय जोंनाथ' बांसिनानो अखा हानाय जाखायो। बे अखानि दैखौनो जोङो आलिखौहाय मोजाङै खोनानै जोङो लाखिनाय जायो आरो।
उम उहम।
आलिखौ मोजाङै खोयोब्लासो दैया थायो। बिनि उनावहाय टेक्टर जों एबा ओ नांगोलजों जोङो हालखौ एवनाय जायो। जोङोथ' बांसिनानो दाना टेक्टरजोंसो एवो नांगोलजों एसेबां एवनायखौ जों नुनो मोनला। हाल एवखांनानै जोंङो बे खोथिया फुनानै लानायखौ जोंङो ओ दुब्लियावहाय हाजिरा लानानैहाय ओ गायनाय जायो आरो। आरो हा बुरजाफोरा बिदिनो